ओब
औ बावहरनाय थाबाय नोथांसिम।
नोंथांनिसिम बे बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय
औ नोंथां दा बि दिब्ला आङो ओ नोंथां जों
औ हागोन हागोन जेबो नङा
औ आं दा जोंनि बरफोरनि जोंहा दोरों रि ओंख्रिफोर बा दासिमनि बरफनि ओंख्रि दासिमफ्रायनो बेफोरबायदि ओंखफोरनिा मैं थाइगंफोरनि सदै एसे सावरायनो सानदोंमोन आरोना बिदिखौ लाय मा होनना टाइपिं खालामनो सै, रागा जोंफ्लांलायलाङो
औ ओ
औ ओ औ दा बिदिब्ला जोङो दोरोङारि समनिफ्रायनो दासिम फैनाय होननानै बुङोब्लाथ' गोबां बायदिसिना थानो हागौ बेनि गेजेरावनो जों मोनथिबोनाय बा दासिमनि मुगायाव जोंहा ओ जि आइ टेक होजानाय बेफोरबायदि दि ओंख्रैफोरानो जाहैबाय जोंहा अमला दाउ, सबाय साम बा जोंहा जेरैहाय ओ अमाजों नारजिजों अमा बेफोरखौ ओ जोङो नुनो मोनदों बा जोङो गोदोनिफ्राय बा उन्दै समनिफ्रायनो दासिमबो जोंहा जाबोबाय था थानो मोनदों बा जोंहा गुबुनारि फोराबो जोंनि बरनि ओंख्रै होननानै बुङोब्ला बेफोर ओंख्रिखौनो नागिरफैनाय बा सोंनाय बा बाय बिदिनो ओ जेरैहाय दखानफ्रावहाय जों आरो मानो होनबा जोंहा बरफोरल नङा बेफोर ओंख्रिखौ दिनैनि मुगायाव गोबां गोबां ओं बायदिसिना हारिनि सुबुंफोराबो जायो जायखौ ओ गोथाव मोनो नालाय, थ आं दायो नोंथांनि सेराव ओ जोंहा मोनसे ओंख्रिनि सोमोन्दै आं बुंग्रोनो सानो जेरैहाय अनला, अनलाजों दाउ होननानै बुङो नाथाय जों अनला खौहाय बेदर गैयालासिनोबो जाजायो आरो जेरैहाय अनला होननानै बुङोब्ला जोंहा अनला गोखैबो जाजायो बा अनला खारैबो जाजायो आरो ना, थ बे अनलाया जोंहा गोबांनो ओंथि गोनां मानो होनब्ला जोंहा बे ओंख्रिल नङा आरोना जोंनि खायसे बर हारिमुनि ओ जेरैहाय हाबाफोर बा बायदिसिना खान्थियाव बाहाय जानायखौ नुनो मोनो बा आबादनि खान्थियावबो आबादनि बिथिङावबो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ।
औ आं दा नोंथांनावबो एसे सोंनो सानो जे जेरैहाय जोंहा बर हाबानि ओ बर हाबानि बेलायावहाय जोंहा अनला ओंख्रिखौ माबायदिहाय बाहायो बा माबे ओ खोन्दोआव बाहायो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
औ जागोन, अनला ओंख्रिया माने जोंनि बरनि दोरोङारि ओंख्रि, बेखौ माने अनला ओंख्रिया हाबाजों सोमोन्दो गोनां।हाबा माने ओ जोंनिया बरफ्रा हाथा खुरनाय होनो। हाथा खुरनाय होनो बेवहाय जोङो अनला ओं ख्रैखौ संथारनांगौ जायो माने, अनला ओंख्रिखौ बेयावहाय माने ओ अ हाथासुनि जाबाहाय माने अनला अनला ओंख्रि संनो थाखायहाय मानै ओ माने ओ सिगां समावहाय जोंनि बरफ्राथ बोर्लि होयोमोन ना बेवहाय बे समाव आं नुनाय माने नुनायाव मा ने बोर्लि बोर्लि होयो आरो मासे जोला आरो जो, बे दावखौ माने उम साफ मोजाङै साफा खालामनानै बेयावहाय हिनजाव गोदाना ओ अनला अनला ओंख्रि संनांगौ, बे अनला ओंख्रियावहाय हिनजाव गोदाना जुदि अनला ओंख्रि सङो बा बेवहाय हालदै होआ। माने जि माने मस स्ला मस्लि होयो बेखौ होनांगौ खिन्थु हालदै होआ आरो ना बेवहाय। ओमफ्राय जेबोहाय माने अनला ओंख्रियावहाय ओ अनला ओंख्रिखौहाय जोङो साखि साखिनायनाय होनो ना माने बेखौहाय संख्रि नांगोन ना नाङाखै ओ बिदि होननानै नायोना बेवहाय माने अनला ओंख्रिखौहाय साखिनो मोना आरोना बेवहाय, माने बेयो माने जोंनियाव बेयो अनला ओंख्रिया हाबाजों सोमोन्दो दं आरो । बे अनला ओख्रिया, आं बुं उनावहाय माने बिदि द स्रायावहाय दस्रा माने दस्रा दोरोङारि अ ओंखाम गोरलै जानायाव नुयो आरो ना, ओंखाम गोरलै जानायावबो अनला अनलाजों दाउ जायो आरोना बेवहाय बेनि सिगांथ मानसिफ्रा माने खायसे खायसे मानसिफ्रा अनलाजों दाउखौ औ अनला अनलाखौ जाया आरोना, बेनि उनाव जे-जेब्लाहाय माइ गोरलैनि फुजा होगोन ओंखाम गोरलै फुजा होगोन बेवहाय अनला दाउ जायो आरोना। बेनिफ्राय आङो बेयावहाय माने बे नुवाखै आरोना ओं। औ औ औ । उम माने हाबाजों सोमोन्दो गोनां आरोना अनला
औ हाबा आरो आबादजों आरो ना।जोंहा बेखायनो ओ दिनैनि मुगायाव जोङो साननो हायो जे बेबायदि गोबां ओंथि गोनांखायनो जोंहा जि आइटेकखौबो बा गनायजानाय सिनायथि मोन औ गौ थां बेबायदिनो जों ओ आबाद आरो बायदिसिना
औ अ बेयावनो माने नोंथांनाव मोनसे सोंनो सान माने खोनादों ना
खोनादों
ओ माने नोंथांनाव मोनसे माने सोंथि आरो ना माने नोंथाङा नारजि नारजि नारजि ओंख्रि जे होनदों माने बे औ नारजि ओंख्रि रोंदों माबोरै माने ओ फोरबो बा माबाफोर नुथाइफोरजों बा माबाफोरजों सोमोन्दो दं नामा माने नों बिथां नि नुनायाव माने नारजि ओंख्रि संनाया
ओ जोंहा नारजि होननानै बुङोब्लाथाय नारजियानो जेरैहाय अनलाया जोंनि बर हारिमुजों जोंनि बर हारिमुनि बायदिसिना हाबा खान्थि बायदिसिनाजों सोमोन्दो दङ थि थिग बेबायदिनो जोंहा नारजियाबो ओ मोनसे ओरैबायदि ओंख्रि जाय बा ओंख्रिबा जोंहा जेरैहाय मैगं होननानै बुङो जों बेखौहाय जोङो गोरानावबो सङै सायावबो सङै सिगांबो बाहायनाय जायो आरो ना खायसे खान्थियाव ओ जेरै आं बुंनो थाङोब्ला दा जोंहा नारजिया जोंनि जोंनि समाजावहाय बर' बर' माहारियावहाय जोंहा जेब्ला सुबुंनि नखराव मानसि गोमालाङो बा मानसि थैनानै थाङो बेबायदि बिथिङावबो जोंहा बे नारजिखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोना ना नोंथां
औ औ औ औ
अब्ला जोंहा ओ गिबियावनो जोङो जेब्ला मानसि थैनानै थाङो अब्ला बै मानसिखौ जोङो गोथैसालियाव सावनानै फैयो बा फबनानै फैयो बेफोरबायदिनि उनावहाय जोंहा गावनि देहा सोलेराव जे नखरखौ ओ सुथि नांनानै थानाय होननानै बुङो नालाय बे बेबायदिया खार औ बैखौ जोङो जानगार होनो थाखाय जों मानसिखौ गारनानै फैनायनि उनाव बा सावनानै फैनायनि उनाव गाव थोंजोङैनो फुख्रिफोराव दैमाफोराव हाबसोमनानै खर' आथिं आखाय गासैखौबो जोङो सोमब्रनानै दुगैनाय जायो आरोना गाननाय जोमनाय सि जा मुवा लांफादों सेखा रुवा गासैखौबो दुगैयो बिनिफ्राय जोंङो दुगै खांनानै गावबा गावनि न' लांगोनायाव बा जायनि नखरावहाय मानसि थैदों बिथांमोननि नखरनि लांगोनायावबो खालामनाय जायो बे नारजि गोरानखौ हा जोङो जिगाब बुन्था सावो बेनिफ्राय बे जिगाब बुन्थायावहाय जोङो ओ बानलु गोरान बा नारजि बेबायदि सावफानानै एसे सावफानानै होयोबा बे अरावहाय जोंङो आखाइ हांनानै दुगैस्रां लोबस्रां आखाइ हांनानै आरोबाव जों नार्जि गोरानफोरखौ दांनाय खान्थिखौ नुयो आरोना। जायगजोङो बुङो जे ङो नारजि हरगारनाय होननानै बुङोबा जोंनि गावनि सोलेरखौ गोथार खालामनाय होननानै बुङो आरोना।
अ' नोंथांमोननिया माने दान होयो आरो ना?
औ औ दाङो दाङो उनाव जों मानसि थैखांनायनि उनाव जोंनि हारिमुआवथ' दङ जोंहा खारजो होनाय होननानै बुङो।
औ औ
ओ जोंनि गामिनि गासैबो सुबुं खौबा न'खरनि गासिबो जोंहा बे नारजि नारज दोलो संनानैहाय खायसेया बेदरजों सङोबा खायसेया बेदर होआलासिनोबो सङो आरो ना बे नारजिखौहाय गासैनोबो जाहोनाय जायोबा नख'रनियाबो जायो जायजों जोङो बै थैनानै थांनाय सुबुंखौ जोङो नारजि अरगारनाय खालामो आरोना जाहाथे जाहाथे जोंनिफ्राय जोङो बिदाय होनानैहाय बिथांखौ गुबुन ओ आरोबाव जिउ मोनहैथों बेफोरबायदिनो जोङो जोंनि होननानै हमथानानै लाखिबाय थाया बिथां
ओम मानेे जेबो सो जेबो सोमोन्दो गैला होननानै माने बै मानसिजों माने जि थैनाय सुबुं बे जोंहाय माने सोम उम सोमोन्दो गैला होननानै
औ नंगौ नंगौ गनायनानै लानो। नाय जायो आरोना बे साननिफ्रायनो बेबायदि खान्थियाव जोङो नारजि बाहायनाय नुयो आरो ना जोंहा नार जिया ओरैनो जानोथ ओरै गोथावबा जोंहा नारजिजों अमा होननानै बुङोब्ला बरफ्राथ' थैफ्रामलायथारो थिग बेनि गेजेरजोंनो जोंहा बे खान्थि फोरनि थाखाय जोंहा नार अ' दिनैसिम ओरै बायदि मुंदांखाबा जोंहा गोनांथार एंगारनो हायि ओ मुवा आरो ना जायखौहाय जोङो इयुनसिमबो लाखिबाय थानांगोन जोंनि खान्थिफोरजों लोगोसे जानायजोंल' नङा जोंनि खान्थिफ्राव हाबनानै दङ नालाय। जोंनि दोरोङारि खान्थिखौ सिमबो जोङो सोलिबोबाय थानांगोन इयुनसिमबो सोलिनांगोन बे खान्थिखौ। बेबायदिनो जों बे नारजिनि ओ खान्थिखौ फालिनाय जायो आरोना बर' हारिनिफ्राय आरो बेनो लोगोसे जोंहा बे नारजिया जोंहा नारजि अरगारनाय होननानै बुङो नालाय बेखौ जायोला बेखायनो जोङो मोनसे आरोबाव जोंनि नखरफ्राव। फोथायनाय दङ जे जोंहा जोंनि फिसा हिनजाव बिलाइ हरलाबा जोंहा जोंनि न'खराव सोरबाफोरा आलासि फैयोब्ला बे आलासि बिदिनो जोंनिबा फिसा। हिनजाव बिलाइ हरनो जोङो नारजि जाहोनानै हरोब्ला लायनो बेहा नायनो हायै बा।
सोमोन्दो गैयि जादों सोमोन्दो औ औ माने आथिखालावबो माने नोंथांमोननि मोनसेल माने। दाबो बेबार बिदि माने गोदान मुगायाव बेबायदि फोथायनाय दं नामा।
औ जोंहा गोदान मुगायाव दा बुंनो थाङोब्ला जो होनो आरोोना जोङो जोंनि गोदान मुगानि सुबुंफोरा बेफोर खोथाया जेबो नंला बेफोर खोथाया सोलिला ओरैनोसो बुंनाय खोथा बेफोरबायदि बुंनानै खायसे सुबुङा बा संहोनानै जानानै। थांनायखौ जों नुनो मोनो। अब्लाबो जोंहा बेनि उनावहाय औ औ न'खर। रां बेनि उनावहाय जोंहा ओ गोबाव समनि उनाव बुंफिननायखौ खोनायो आरोना बिब्दि होननानै जे बे खोथाया सोलिलिया मानिजाथाव नङा होननानै हाय जानानै थाङो बेनि उनावहाय दिनै फैनोनो गारमारबाय बा बेफोरबायदि जों जाथायखौ नुनो मोनो आरोना।
औ औ।
बे खोथाफोरखौ जोङो जों दा गोदान मुगानि सुबुंफोरा गोनो गोथो जायो आरोना जोंनि बेलायावहाय जों जे बे खोथाखौ गनायनो ना गनाया बेफोरबायदि खायसे